हेलौ हेलौ खोनादों ना?
हेलौ
हेल'
खोनादोंना नों
हेलौ औ फैनांगो नोंलाय।
औ औ खोनाबाय खोनाबाय दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
बेनो नोंलाय
अ आंबो दङ ओरैनो। दा नोंथांनाव आं फन हर कल खालामनायनि जाहोनानो जादों उम बिबनि बागै एसे सावरायनोमोन नोंथांजों।
औ जागोन दे जागोन
औ औ ओ दा नोंथाङा एसे मिथियो नामा बिबारनि बागै, आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ अ जागोनदे देलाय आं बुंग्रोनि दे होनबा?
औ औ
आंहा आं ओ आं आं सानो जि बिबारा जोंनि मा होनगोन बुहुमनियावनो जेनेबा मोनसे ओ समायना गिफ्ट बादि आरोना बान था बादि आरो जेनबा ना आं इदि सानो मानोना बियो जोंनाव ओ मा होनगोन बिराद कालार एड खालामना होयो बा आरोबाव बिनि मोदोमनाय आरो बिनि समायनाया मा जोंनि बुहुमखौ जोबोरैनो मोजां दिन्थियो आरोना बे बिबारनि थाखाय ओमफाय आरो न'आव होन जोंना बिबाराथ गोबां जादनि थायो। फिसा गिदिर गोबां बे बेलेक बेलेग ओ जायो बा गोबां बेलेग बेलेग मा होनगोन रंफोराबो जोंना बिबारफोरना गोबां बेलेग बेलेग जायो जेनेबा जों बे बिबारफोरनि बा ओ बेलायाव जोंङो गलाब बिबार बा सान बिबार बा ओ बिदिनो लिलिफोरखौ मिथियो आरोना ।
उम
बिसोरो मा होनगोन जोङो बिबारफोरा मा होनगोन समायना समायनाल' नङा माने जोंना इम माने बेयो जोंनियाव मा इम्परटेन्टबो आरोना मानोना बे खायसे खामानियाव मददबो खालामो जेरै जोंना ओ सिखिरि मा फिसा फिसा जेनेबा जिनबख्रिफोर थायोना बिसोरो मा बिबारनि बिदै गावसोरबो नङा होमबा? औ बिसोरनि थाखाय जोङो बिबारा ओ बिबारखौ नांगौ जायो आरोबाव जों मा होनगोन हो जोंना बिबारा मा ओ प्रुतस प्रडाक प्रडिउस खालामनायफोरावबो हेल्प खालामो आरोना। जोंनि जोंनि लाइफआव बियो आरोबाव जों जोंखौ मायाव जोङो बिबारखौफोरखौ ओ बिफोरखौ खामानियाव बाहायो नङा होमबा? जेरै जोंहा ओ नआवबो बिबार बागान खालामना लानो हायो खायसेआनो गोबां बा फानफोर खालामना लायो बा जों नुनो मोनो ओ हाबाफोर जाबा एबा गिदिर माबा मोनसे पार्टिफोर खालामबाबो जोंना बिबार इउस खालामो। नङा होमबा साब माने समायना नुहुनो थाखाय आरोबाव सोरबा सोरबा मा? बिबारखौ गिफ बादियै माने होयो आरो ना लोगोफोरनो उम ए बिदिखौ होयो आरो ओमफ्राय आरो आं आं नुनो मोननायावथ बिबारखौ मा बिबारनि मोदोमनायजों गोबां मा होगोन बानायनाय नुखाबाय आरोना आङो। पारफिउम आरोबाव मेड ओ आरोबाव मेड-मेड-मेडिसिनबो बानायनाय जायो आरो बिबार फोरजो माने हेपि बारदे आरो खायसे बिबार मानि ओ औ मेडिसिन बानायनायाव मखो आरो ओमफ्राय आरोबाव मा ओ माहोनगोन जोंना मा बियो बिबार बिबारफोरजों मायो थाया जायो जेनेबा जोंना रायथाइगिरि खन्थाइगिरि थायोना बेफोर बिबारखौ फोथायनो जायो ना? औ जोंना बिसोर समायनाखौ नुनानैनो बिनि समायनाखौ एक्सप्रेस खालामनो थाखाय बिसोरबो मालाय बिबारखौ लानानै खन्थाइ लिरो बा सोर बा रायथाइ लिरो। सोरबा मेथाइबो बानायो नङा होमबा नो गोबां सल खोना नङा होमबा? औ बिदिनो आरोना
दा
आरोबाव औ आरोबाव मा जोंना मालाबा
औ नोंथाङा माबा बुंदोंमोन औ हेलौ।
ओ बुं दे बुं।
ओ दा नोंथाङा ओ होनदोंमोन बिबारफोरनि मादाव ओ सान बिबार आरो गलाब बिबार लिलि बिबार बिनि अनगा आरोबां आरोबाव माबाफोर बिबारनि मुं मिन्थिबावगौ नामा नोंथाङा?
आंङो बे ओमफ्राय मेरि गल्द जेसमिन बेफोरखौ मिथियो आरोना।
औ औ।
दा जोंहा औ औ।
ओ मा होनगोन नुनायाव समायना।
औ।
दुखुफोरखौ बा मुटफोरखौ मोजां खालामना होयो आरोबाव मा बुहुमाव माने पजिटिभ। आरो जों मानो जेनबा सा जोंनि नफोराव इबायदि न'फोराव बिदि मा होनो बिबार बागान खालामना लाबा जोंबो गावखोनो नायनानै मोजां नुङा होमबा जोबोद मोजां नुयोना बिबार थाबा बागान थाबा आरोबाव औ आरोबाव जेनेबा जोंनि न' सेराव बेलेगफोरा फैबाव गोन औ खम समायना नुगोन बिसोरो समायना खालामना दोनदों मालाय बिबार गायनानै बिदि ओ बिदि जायो जाया होमबा। औ बेनि थाखायनो ओं औ बिनि थाखायनो मोजां नोंथाङाबो बे बिबारनि इयाव मा मा मिन्थियो इखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आङो मिन्थिनाय मते बिब-बिबारा गोबां रोखोमनि जात थायो उम मे आरो गोबां रोखोमनि गाब थायो ओ जेरै दा बिबारफोरा दाउदै फुल थायो बेखौ जों फुजायाव होनाय जायो आरो जबा बिबार थायो फामे बिबार थायो ओ आफ्रा जाति बिबार थायो । गोबां रोखोमनि बि बिबार थायो आरो। दा नैबे आफ्राजाथि बिबारखौ। खायसे मानसिफोरा ओ सिखारनानै दै गुदुङाव होनानै सा बाय दि लोङो मानसिफोरा। ओमफाय। बिबार आरो बिबारखौ गायबाथ बयबो नआबो समायना जायो । बिबारफोरखौ नुयोबा नों गोसोखौ मोजां मोनो थाजिम मोनो बिबार थाबा आरो गासैखौबो समायना नुफाखाजोबो बेनोसै
औ
दा नोंथाङा आरो माबा मोनथिबावो नामा? औ औ
ओ थारैनो नोंथाङा फामे बिबार गोसो खांदों आरोना। आरोबाव जोंनामा हादरारि हादरारि बिबार होननानै मिथिजायो नङा होमबा।
औ औ मिथिगौ।औ
औ ओ ओ। आमफाय जोंहा मा होनगोन ओ
औ। औ दे नोंथां बुं।
मा होनगोन ओ ओ बियो मा होनगोन जोंना बिबारा बिबारखौ मा होनगोन सोरबा बिबाराथ' जेनेबा जों नुनो मोनदों जेरै बियो मा होनगोन गावनि समायनाजों मोदोमनाय रो आरो जों नुनो मोन ओ माने बुहुमखौ समायना खालामो बा मोजां नुयो आरो ना। आरो गावबा गाव जाय जाय जोंनि न'आव दं गायना लादों बागान हाबना लादों बिसोरनि न'फोरखौबो जोबोरैनो समायना खालामो। बेजों लोगोस बिबारा जोंखौ गोबां खामानियाव मदद खालामनाय नुदों जेनेबा दानि जों रायलायखांबाय रायथाइगिरि खन्थाइगिरिफोराबो बिबारखौ नानै जानानै माबादि रायथाइ खन्थाइ लिरनाय बा आरोबाव जों नुनो मोनदों मेदिसिन गोबां जाद जादनि मुलि बानायनाय मा होनगोन मानसिफोरखौ लोमजानायाव बे बिबारजों मेडिसिन खालामनानै फाहामनाय बा आरोबाव जोङो मा पारफिउम्स फोरखौबो ओ बिनि मोदोमनाय जोंनो पारफिउम दिहुननायखौबो नुनो मोन्दों। नङा होमबा गोबां जोंहा ओं गोबां खामानियावनो मा बिबारा जोबोदैनो मदद खालामो। आरोबाव जोङो फरायनाय फरायसुलि फरायसुला मा होनो स्टुडेन्टफोर थायोना जेनेबा ओ ओ बिसोरो बिसोरनियाव मा ओ बिसोरनियावबो मा होनो बा-बाय'लजि होननाय साबजेक्टआव बिसोर मा होनगोन बिबारा प्रेकटिकेलाव बा-बाहाय जायो आरोना। खालामनायाव औ बे प्रेक्टिकेल खालामनायावनो बे बिबारखौ मा होनो बाहायो आरोना गाव नि खानियाव बा बिबारा बोर ओ इन्टार सो खि बिदि मा खालामनाय होनोथाय?
ओ आंबोथ' मिथिला बेखौ
बारा मोजाङै आंबो बाय'ल'जि ला
औ औ
दा आं मास मोनथियो आरोना।
दा नोंनाव मोनसे सोंबाव से आङो दा बिबार होननायखाय मोनसे गोसोआव फैदों दा बै बिबार सेवालि बिबार आरो खारं बिबार दंना बेखौ नोंथाङा मिथियोना मिथिया?
नङा होनबा? ओ औ खा-खा-खारं खारं बिबारा जि गो
सिरियो फुं सोरांसेआव।
औ ओमफ्राय गोखा जायो होना मिथि
औ औ। नोंथाङा जाफेरबाय नामा बे
ओं मा होनदो?
जा नामा बे सेवालि बिबार आरो खारं बिबारखौ?
आंथ' जाफेराखै आङो बास माने मोनायाव सिरिग्रा बिबार होननानै मिथियो आरोना।
औ औ
खोनादोंना?
औ खोना
होनबा दा दोना सोरबा समाव सम'आबो जाखाबाय औ।
औ औ औ दे नोंथां राइज्लानानै जोबोद मोजां मोनबाय औ। दे।
औ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय दे गोजोनथों ।